हेलौ हेलौ
औ हेलौ
खोनदोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आदसा ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ?
आंङो दा फ्रियावनो दं नोंथां।
आदसा सा दे अब्ला गिबियाव नोंथांनिसिम आङो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आचसा दे अब्ला जोङो नोंथाङा दान्दिसे सम फ्रिब्ला आङो नोंथांजों माखासे बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनो थाखाय ओ कल खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयााबा सावरायनो हागोन ना?
आं जेबो उसुबिदा गैया नोंथाङा सावरायजागोन।
आदसा सा दे। जोबोद गोजोननाय थाबाय नों थांनिम दा नोंथा थां आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय थ अब्ला जोङो आं आयदा बायदि जावगायनि नामा?
औ दे।
ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफार फा फालांगि होनना बुङोब्ला जोङो गोबांथार खिसिम खिसिनि बेफार फालांगि दङ ओमबा? नोंथां दा गोबांद्राय गिदिरनि खोथा रायलायाबालासिनो जोङो जेरै मुकेश आम्बानि आदानि मोननो ओमबा टाटा ग्रुप कम्पानि बिथांमोन बायद दिनि जेनेबाब ओ फालांगिखौ रायलायाबालासिनो जोङो सादारन बाबै सासे जों गामियारि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै माबायदि बेफार फालांगि खालामोब्ला गावखौहाय जों माने दैदेनलांनो हागोन जिउनि ओ गुथाय समखौ समपुरनयै गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो ओ दैदेनलांनो हागोन। नैबेनि सायाव माने आं सावरायनो नोंथांजों सिगांनाय जादों आरोखि।
नंगौ नोंथां औ
ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोबांथार गेदेर गेदेर ओ बेफार फालांगिफोर दं। दङ मा? दा थेवब्लाबो बेफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि जि गामि ओनसोलाव थानानैबो जोङो माखासे फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जों गावखौ दैदेननो नङा होनबा? दा दिनैनि दिनाव गोबांथार बेफार फालांगि जोंनि ओनसोलावबो गेलेनायखौ बा खालामनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
नगौ
जोङो फ्राय बांसिन बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला बबेबा मोनसे ओ टाउन सहर बा सेन्टार एरिया बैफोराव जिरायनानै बेफार फालांगि खालामनायखौल' जोङो सिगांनि समावहाय बुजियोमोन आरो नङा होमबा? जोंनिबा मानसिफ्रा बिदि बेखौल' सोमोन आरो खिन्थु नों न'आव थानानैबो जे नों गामियारि सुबुं जानायानानै बे जे नोङो माखासे फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै गावखौ दैदेनलांनो हायो बेखौहाय आं माने नुहुर दों आरो मोनदांदों आरो दा जाउनाव दिनैनि दिनावहाय गोबांथार जोंनि सुबुंफ्रानो फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै ब्लाबो गावखौ जोबोद माने मोजाङै दैदेनलांनायखौ आं नुहुरगासिनो दं आरोखि
नोंगौ ओनथां
नोंथाङा बैफोरबाय दि जोंनि सुबुंफोरनि सायावहाय जे जों गामियारि ओनसोलनि जानानैबो जों फिसा फिसौ बेफारि बा फालांगि खालामनानैबो जे गावखौ जों सुंथानो हायो बा गावनि न'खरखौ जे मोजाङै दैदेनलांनो हायो नङा होमबा नैबेनि सायावहाय माबाफोर राहाफोर माबोरै गावखौ दैदेनोनोब्ला बा बे बेफोरबायदि फालांगिखौ खालामोब्ला जोङो न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन बेनि सायावहाय ससेब्लाबो नोंथाङा फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां दा
बेफार फालांगि होनना बुंनाय लोगो लोगो जोङो मा खासे हमना ला जेरै जों मैगं थाइगं गिबियाव जों गावनाव जुदि गावनियाव मावनो हानाय जुदि हा दङब्ला जों बे फोराव माखासे मैगंफोरखौ गायनानै बा गावनो बा बा बाजाराव गावनो लांनानै फानहैनानै गोबां रां मोन बोयोबा रां आरजिनो हायो जोंहा।
औ।
बाट दिनैहाय जोंहा गावो फानहैयाब्लाबो बा गाव बाजाराव लांनो सम गैयाब्लाबो न'आव जोङो आबादखौ मावना दोननानै गुबुननो न'निफायनो जोङो फानहरनो हायो। दा जोंहा माखासे सम सम जोङो माने आबाद मावनानै जोङो माखासे समावहाय जोङो आबाद फिथाइखौ जों थेवब्लाबो जोङो न'निफ्रायनो गुबुन बेफारिफोरनो जोङो हरनो हायो नङा होमबा नोंथां? बा जोङो बेवहाय जोंङो ओ से रां नै रां खम लानानैब्लाबो जोङो ओ आब मैगंखौ जोङो बैसोरनो हरनांगौ बायदि हरनांगौ जायो। थाय अब्लाबो जोङो मा खालामो बै फै बैसोरजों जोङो अब्ला बिदि जायोब्ला बैसोरबो गावसोरनि न'खरखौ सालायनो हायो जाय खिनि बेपारि जोंनि न'खराव फैयो। नङा होमबा? लांनो दा बिसोरो बाजाराव लांनानै जोंनिफाय थाइसे थाइनै खमाव लांनानै जुदि जोंनि थाय ओ जोंनि आबाद मेगंखौ बिसोर हाथाय बाजाराव फानहैनानै गावसोरो गावसोरनि जिउखौबो बिसोर दालांनो हायो गावसोरनि गथ' गथायखौ नायलांनो हायो बेरा फारसेथिं नायोब्ला जोंहाबो जोंनि फारसे जोंहाबो न'खरखौ सालायलांनो हा बाय दा
नंगौ नंगौ।
आंहाबो थाइसे खम हरनानै आंहाबो आंनि न'खरखौ सालायनो हाबाय बैहाबो थाइसे एसे बारा आंनिफ्राय बायख'ना लांनानै बेखौ बाजाराव फानहैनानै बिथाङाबो गावनि नांगौबायदि रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ गथ' गाथाइखौ बेबायदिनो फेदेरलांनो हाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
होनना बुङा बुङोब्लाथ' जों बिदि मावनांगोन कार'न जों थाइसेनिफ्राय थाइनैनिफ्राय जोङो ओ सलिनोबो थाखाय बै जोरजों उम नांथाबबाय थानो हाया नालाय नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां। दा ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ ओ गामियारि हिसाबैहाय माबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ नोंथाङा नुदों बा मा मा आयदानि सायावहाय नों थांमोननि ओनसोलावहाय बेफार फालांगिखौ सोलिबाय थानाय खौ नोंथाङा नुनो मोनो?
आङो बेफार फालांगियाव जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय नायनानै दिनै माखासे नखरफोरखौ ओरैबायदि जौगानाय नुदों नोंथां। जाय सिगांनि समाव जोङो बेफोरखौ रोङामोन नाथाय दानि समावहाय आङो जोंनि माखासे नखरफ्रा बेफार फालांगि थाखाय दिनैसिम गावनि आथिङाव गसंथानानै दं दा।
आच्छा उम उम।
गावनि गथ गथाइ फोरोंनायनिफाय लानानै गावसोरो गावसोरनि बिजनेस खौ फेदेरनायजों लोगोसे नखरखौबो जौगाहोलांदों न बांफोरखौबो गावनिखौ साब सिखोन बानायलांनो हादों नोंथां।
आच्छा आच्छा ओ खोब गोजोनथाव नोंथां, दा बैसोर बिथांमोनहा माने मा मा आयदानि सायावहाय बेफार फालांगि खालामनायमोन बेखौ नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
नंगौ थारैनो नोंथां। दिनै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव दिनै मैगं थाइगंजों लोगोसे जोङो बोरमा अमा जोङो ना बैफोरखौबो जोङो फिसिनानै माखासे सुबुंखौ गावनि आथिङाव गसंथानाय बायदि नुहुरगासिनो। बा नु नुबाय थादों जोङो, दिनै जोंहा न नखरावनो बोरमा जेरै जों बोरमाखौ बोरमा आबाद होना बुंदों मानो होनबा बोरमाखौ जों गोबां माखासे बिमाफोरखौ बायना लानानै बिसोरनि जि फोलेर बारायनाय बा फिसाफोर बैफोरखौबो जोङो द दान द दान द दाननि उनावनो बारायनाय मोनो आरो बैखौ फेदेरनानै जोङो बेयावबो गोबां रां आरजिनो हायो। जोङो मासेयावनो जोङो बा रोजा द रोजा बैफोरबायाददि मुलाम्फा लानो हायो मासेयावनो।
बि जानो
बेजों लोगोसे जोंहा, औ बेजों लोगोसे जोंहा ना दा जोंहा बे समावहाय जोंहा गोबां गावनावनो जेरै हा दं हिसाबै जोङो गावनिनो फुख्रिफोरखौ गिदिर गिदिर जावनानै जोङो बेयाव ना माखासे फालांगि खालामनो थाखाय नाखौ जों हगारो। जों दा ना गोरलै हगारनानै बेखौ थाम ब्रै दान जोङो बेखौ आदारनानै जों फेदेरनानै थाम ब्रै दान उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै जोङो हाथाइ बाजाराव जों
अ आदसा सा हाहा हा
बे फालांगि मावगासिनो दं आरो नोंथां
आतसा त' अब्लाथ' गोजोनथाव नङा होमबा नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो जे गोबांथार रोखोमनि खिसिम खिसिमनि बेफार फालांगि मावनायनि गेजेरजों जे जोंनि गोबांथार न'खरफोरानो ओ दानो हानायजों लोगोसे गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंलांनो हागासिनो। दं नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
जायफोरजों जोङो जथेस्थ' गोजोननायबो मोननो हादों। थ' नंगौ नोंथां। थिग बेफोरबायदिनो जोंहा गोबांथार रोखोमनि बेफार आ फालांगि जों खालामनो हायो। नङा होमबा? दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामनो हायो। दाउ अमानि बे फार फालांगि खालामनो हायो। नङा होमबा? दा बेफार फालांगि खालामनाय होनना बुङोब्ला जोंहा खालिबोनोल' जों जेनेबा अबेबा मोनसे जायगायाव थांनानैहाय ओ माल मुवा बुस्थु बा दाउ अमा फोरखौ लांनानै खालामहैनाय बेल' नङा नङा होनबा नों जायगायाव थानानैबो नोङो बेफार फालांगिखौ सोरजिनानै लानो हायोबा मावनो हायो नङा होमबा। दा जेरैबायदि नोंथाङा होनदों दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो बेफार फालांगि महरै जों खालामनो हायो। नङा होनबा?
नंगौ अ नंगौ नोंथां।
गोबांथार बेफार फालांगिफोरानो जोंनि ओनसो फैनानै बेफोरबाय बिदिनो मैगं मैला दाउ अमा बैफोरखौबो जोङो लाङो। नङा होमबा? बैफोरबो मोन फा मोनफा फिसा बेफार फालांगि आरो नङा होमबा? बेफोरबो मोनसे मोनसे बिजनेस। नि आयदायाव गोलैयो। दा किसुमान जोंहा माने आबाद आबादारि नालाय आबाद आबादारिल' बिदि साननानै लायो जोङो। खिन्थु बै नोंनि आबाद जि फोथाराव ओंखारनाय नङा होमबा। बयखौबो नोङो बेफार महरैबो फालांगि महरै खालामनानै नोङो हरनो हायो आरो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ थारैनो।
खोब गोजोन्थाव नोंथां बेनो जेनेब्ला जों जे ब्ला बबेबा मोनसे ओ आयदानि सायाव जों मावनो थांखि लायोबा बा थिरांथा लायोब्ला जों बेखौहाय खुब गोसो होसोमनानै मावोब्लानो नाजायोब्लानो जोङो जाफुङैनि जेबो खोथा थाया नङा होमबा।
थाया औ नंगौ।
गोसो होसोमनो नांगोन जोङो बिनि सायावहाय फकास गोलैनो नांगोन नङा होमबा। अब्लासो जोङो जाफुंसार जानो हागोन। दा जोङो बबेबा मोनसे खामानि बेखौ मावनानै दा जायाखिसै दिनै जायाखिसै बा बिजों जाया बैजों जाया होननानै जोङो साननानै लायोब्ला गोसोआवहाय नारभास मोनसे फिलिंचफोर खालामनानै लायोब्ला थ' जों जिउवावहाय जेबो मोन फुंखानायानो नङा होमबा? थ' बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन गिबियावहाय जों गावखौनो जेब्लायबो बिनि थाखाय फ्रिफेयार खालामना लाग्रोखानांगोन नङा होमबा। सानसे लस बा गाबोनथ' लस जानाय नङा होमबा। थ' नैबे थांखिजों जोङो थांनो रोंनांगोन आरोखि थ' खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंजों सावरायज्लायनानै आङो दिनै नोंथांनिफ्रायबो गोबांथार गियानखौ मोननो हाबाय दा बे हिसाबै आंबो नों थांनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ फिनजासिफिननानै आं दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै आङो सिगांनाय जाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
ओ दे खोब गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।